हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनाबाय अब्ला जोंनि दिनैनि आयदाया मा जागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनि दिनैनि आयदाया जोंनि खाथि खालायाव थानाय ओ बेरायनाय जायगाफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ जागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना नों नोंसा नोंसिनिथिंजाय मा मा बेरायग्रा जायगा दङ एबा मिथिंगायारि जेन'बा मिथिंगाजों बुंफब जानाय जे जायगा बिदि। जेराव जों थांबानो गोसोखौ मोजां मोन नो। बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा? औ।
बेबायदि जोंनि ओनसोलाव
औ।
बेबायदि ओ बेरायनो हायो माने जोबोद मोजां मोजां जायगाफोर दं। जेरैहाय जोंनि खाथ थियावनो ओ दैमारा होननाय मोनसे पिकनिक प्लेस दं।
औ।
बेयावहाय माने जोबोद मोजां माने सावगारि दं आरोना बेयाव हाजो इनिफ्राय आरो दै जिरि जिरि बोहैनाय माने मोजां दैमा बियावहाय दं। बिनिफ्राय बियो माने अरुणाचलनिफ्राय माने गोदो माने जोंनि आबौ आबैमोनहा बुंदों आरो ना बेबायदि ओ बि बि बि हाजोथिंनो माने मोनसे लामा दंनो आरोना अरुणाचल थांनाय बिथिं थांबाय थाबा अरुणाचलाव ओंखारहैयोनो। औ सिगां बेयावहाय भुदियाफोरा माने गामि गामि फैनानै बिसोरो माइ गय बायदिसिनाफोरखौ लांफैयोमोन ना अबा बि लामाजोंनो फैयोमोन होननानै। बुङोमोन आरोना। औ आरो बियो जोबोद। मोजां माने पिकनिक प्लेस बेयावहाय माने ओ गावनि लोगोफोरदो नङाबा ओ गावनि फेमिलिदोबो माने थांनानै बेयावहाय रंजा खुसियै माने। ओंखाम बोथिसे जानानै फैनो हायो। जोबोद मोजां प्लेस बियो आरो बिनि खाथि। खाथियावनो दं ओ। आरो बिनि खाथियावनो आ माबा। हाजोनि हाजो मोनसे दंमोन बे हाजोनि मुङा गोसोआव फैयाखै। आं नोंथांखौ गोसो। औ फैबाथाय बुंगोन। आरो जोंनि खाथि। खाथियावनो बेबायदि जेनेबा ओ अग्निगड़ तेजपुरनि। अग्निगड़। औ बेबो जोंनिफ्राय खाथिसिन जायो जेरैहाय अग्निगड़ पाहार हा बा हाजो दं। ओ बियो मानि थाख। खाय मुंदांखा हयथ' नोंथाङा मिथिनो हानाय होमबागो आं एसे बुंनानै होननि।
औ।
ओ बियो। जोबोद मोजां बेरायनायनि थाखाय जोबोद मोजां जायगा। आरो बेयावहाय। हाय ओ उखा देबि आरो अनुरुद नि ओ माने अनुरुदनि माने गोसो थोलायनाय एबा मोजां मोनलायनायनि माने बेवहाय जारिमिनखौ जों मिथिनो मोनो। नङा होनबा औ। आरो बेबायदिनो आरो गोबां दं जेरैहाय फदुं फुख्रि होननायबो दं बामुनि फाहार दं बेवहाय बामुनि। पाहाराव गोबां बायखोन्दाफोर जों मोननो हायो दाबो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेयावहाय। बिष्णु ओ आरो शिब मोदायनि मन्दिरफोर दं बेवहाय। बेफोराव जोङो। ओ नायहैनो हायो आरो बेफोरनिफ्राय जों जोंनि माने मिथिनो गोनां जोबोद ओ बाथ्राफोरखौ जों बेनिफ्राय मिथिनो हायो। आरो। गोदो जे बेबायदि। जोङो जारिमिनफोराव फरायनो मोनदोंना गोदो राजा दंमोन ओमफ्राय बिसोरो माने सासन खालामोमोन बेफोरनि बेफोरखौ माने बेफोरनिफ्राय माने रोखा जानो हायो आरोना।
औ औ नंगौ औ जों। जों जेखौ बिजाबाव फरायनानै मोनदों औ बेखौनो जों नुहैनो मोनब्ला। जों माने बिनि जारिमिन बिनि हिसत्री बिनि ओ बैखौ जोङो माने मोज जाङै मोनदांनो हायो आरो
औ औ नंगौ औ थिग बेबायदिनो नोंथा-नोंथां मोननि थिंबो बेबादि दं खोमा आं सानो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे से बुंनो हागोन नामा
औ जागोन जोंनिथिंजायबो बिदिनो नोंथां ओ बुंनाय बायदिनो पिकनिक एबा बिदिनो बेरायथाव जायगा होन होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसो लाव जों कालामालामाति होननाय मोनसे हाजो दङ' इयाव माने बिनि हाया माने गोस सोम आरो बेख खायनो जों बेखौ कालामाति होननाय जायो आरो बेयो बुटान हादोर आरो जोंनि भारत हादरनि सिमा जाहैबाय बे जों माने बुटाननि बुटान गार'मा बुटान माने बै गंगार गंगारा आरो जोंनि रायजोनि सुबुंफोरा गोदोनि समाव बिदिनो फालांगि खालामफैयोमोन जोंनिफ्राय बिदिनो जेनेबा जोंनि हायाथ' समान जाहैबाय नालाय आरो बिस ना हाजो जाहैबाय बेनिखायनो बिसिनि हायाव बारा बै माइ नि आबादा बारा जाया आमफ्राय बिनिखायनो गावसो सोरनि हाय गुसुबो जाबाय जेनेबा बेयाव गोबां रोखोमनि बिसोरो फिथाइ सामथाइ गायो जेनेबा जोङो बुंनो हायो आपेल थाबाय खमला थाबाय आमफ्राय बेनिफ्राय जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव जोंनि हायेन हायेन ओनसोलाव जोङो माइ गायो बिदिनो आबाद मावो गोबां मैगं -थाइगं जों गायनानै मोनो ओमफ्राय बेखौनो जोङो स सोलाय सोल' खालामनाय जायोमोन आरो आम फ्राय बिदिनो गोदोनि समाव जे गंगारनि जेनेबा सासन बा राज सोलि सोलिदोंमोन। बर' सुबुंफोरा बिसोरनि सिङावनो थानांगौ जायोमोन। बिसोरो जेनेबा बुलायनोबो गोरों बिद बिदिनो आमफ्राय बेयावनो जोङो माने जोङो जोंनि गोबां माने जारिमिनखौ जों बिसिनि ओ बिसिनि जोङो सल'फोर एबा बिसिनि नि जोङो बै जायगाफोराव थाङोब्ला जों गास थिंबो जोङो बेनि नेरसोन खौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय औ।
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो दं जोंनिथिंबो जेनेबा जोंना सनाय रुपायाबो जोंनि खाथि जायो। बेवहाय गोबां रोखोमनि ओ सिखिरिफोरजों नुनो मोनो। गोबां गाबनि खिरि दं बेवहाय। आरो मोसा ओ लख्रा मुख्रा इफोरबो गोबां दं। आरो बिनि उनावहाय ओ जोंनिफ्राय माने जोंनि खाथि जायो आरोना। माबा ओ नामेरि नेसनेल पार्कआबो जोंनि खाथिसिन जायो औ। बेफोरबायदि गोबां नायनो गोनां बेरायनो गोनां जायगाफोर दं। जोंनिथिं औ।
अब्ला आं मा मोनसे खोथा सोंनो नों थांनाव जेनेबा जोङोजे बे पिकनिक स्पटाव थाङो एबा जों लावखार ओंखाम जायो बेनि बिनि गुबै खारना मा जों माने जों मानो थाङो जों माने जोङो मानो लावखार ओंखाम जानाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं आंनि साननाय बायदिखौ आं फोरमायनिसै नोंथांनि सिगाङाव। औ जोङो माने गोबां आ दिनैनि मुगायाव जोङो ओ सुबुंफोरा माने गोबां माने बिजि थायो नङा होनबा, गोबां खामानिनि खामानिफोराव नांथाबबाय थानांगौ गावनि थाखाय सम मोना बे बेफोरबायदि माने बिफोर जेनेबा पिकनिक जाहैयोबा माने लोगोफोरजों जयै माने खनसे बेवहाय गासैखौबो माने लोगो मोनो बेनिफ्राय गावनि माने गासैबो जयै रंजाहैनो हायो गावनि गोसोनिबो खोथाफोर खौ लोगोफोरनि सिगाङाव सेयार खालामलायनो हायो। बेफोरनि थाखाय माने जयै बेवहाय थांनानै माने बोथिसे जानानै माने इसोरो माने रंजाहैयो। आरो गोबां मोजां मोजां मोजां जायगाफोरखौ नुनो मोनो बेबायदि जुदि पिकनिक जाहैयोबा बा लोगोफोरजों बहाबा बेरायनो थाङोबा बेफोरनि सावगारि फोरा सावगारिफोरखौ ओ माने जारिमिन होन बायदियै दोनलांनो हायो औ आरो गोसोखांथि बायदियै दोनलांनो हायो। आरो इयुनावबो ओ माने बेफोरनि सोमोन दै नों गावनि उन्दैफोरनि सिगाङाव बो बुंनो हायो बे मोजां मोजां जायगाफोराव जेरै थांबाथाय जेरैहाय दायो अग्निगर हाजो बेयावहाय थांबाय बिनि सोमोन्दै नोङो गाव नों गाव नायना फैबाय फैनायनि उनावहाय नों गावनि उम-ओ उन्दैफोरनिसिम सिगाङाव बेफोरनि सोमोन्दै नों खोन्थानो हागोन बा बुंनो हागोन औ बे फोरनि थाखाय बेफोर जायो होननानै आं सानो आरो नों थांनि बायदिब्ला मा आं मिथिनो लुबैदोंमोन
नंगौ नोंथां नों होननायजों आङो आंबो बेखौनो मानिनानै लायो नंगौ जोङो जोंनि माने आथिखालनि मुगायाव एबा नै गोबां बे स्थ जाबाय जोङो दा जेनेबा गाव गावनि खामानियाव जों बेस्थ थायो बिदिनो जोङो लावखार ओंखाम जायो होमब्ला जोङो माने गोबाङानो गोदोनि बायदि दाना जयै जयै थाला ज जयै थाला आरो माने जोंनि माने ओ नखरफ्राबो गावस्रायलायनाय जाबाय बि दिनो सोरनिबा औ सोरनिबा बिबथै सोरनिबा आ बिदा फंबाय बिसो रबो माने दानि मुगायाव दानि जु खौ जों माने जयै जानाय जाला ओमफ्राय बिदिनो जोङो लावखार ओंखाम जायोब्ला अब्ला माने गोदान बोसोरफोर बरायनायाव जोङो जानायखौ नुनो मोनो बां सिनैनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो न खरैनो ज जागोन ओमफ्राय बिदिनो जोङो लोगो मोनगोन जों सावरायलाय गोन मोजां गाज्रिखौ जों बेयावनो मि थिगोन आरो बेनि उनाव जोंनि इयुनाव मारै बै मोजां गाज्रिखौ जोङो माने जोङो नेवसिलांनो हागोन एबा जों माने बैखौ जोङो मो जां खौथ जों गनायनानै लाबाय एबा नों जों गारजि खौ जों मारै फोसाबनो थारनो हानो बेफोरनि बागै जोङो सावरायलायनो हा हानाय जायो आरो नोंगौ नोंथां बुंनाय बादि दिनो जेनेबा जोङो बिदि समायना नुथाइ एबा जों पिकनिक स्पॉट जायगायाव जों थांनानै जाहैबाय अब्ला जोङो बै जोंनि न'नि बै बेस्थ'खौ जों गालांनानै जोंनि माने जोंनि सा ननाय हनायखौ जोङो दोनथ'नानैबाबो जोङो दसे समनि थाखाय गोजोननायखौ जों लाहैनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो बै जायगाफोराव थाङोब्ला बिनि जोङो नुथाइजों लोगोसे बिनि जारिमिन बिनि समायना समायथि जों गासैखौबो जोङो ओ मोनदांना हा मोनदांनो हाजोबो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जोंनाव फैफिननो गोनां माने गोबां माने मोजां बै जायगानिफ्राय जों मोजां सानस'फोरखौ जों लाबोनो हायो। आरो बेजोंनो उननि समाव जेला जोङो ओ हारसिङै थायो
औ बेफोरखौ जोङो गोसोखांथि हिसाबै लाखिनो हायो आरो ना औ ओमबा दिनै उनिस ओ सावरायनाया जोंनि बेखिनियावनो दोननिसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ दे ओम। गोजोनथों औ।